खोनाया हेलौ हेल' औ औ नोंथां खोनादों हेल' आं माथो खोनाखै
ओइ
हेल'
औ औ खोनादों नोंथां
औ
खौराङाथ' खौरां दंमोनलै नोंथां नोंथांजों मोनसे बाथ्रानि सायावसो रायलायनो होननानै आं कल खालामनाय जादोंमोन औ बे खौराङानो जाहैबाय जेनेबा जोंथ' जेनेबा माइनि बोथोर माइनि गायनानै आबाद मोनखांनानै जोङो मोनसे मा होनो बोथोरनि गिबि एबा माइनि माइ गोरलै होननाय जायोना जेरै माइरं माइ मोनजेनानै माइ मिल होनानै जोङो माइरं गोरलै जा
औ नोंथां औ
औ बे बे जाजेननायाव जेनेबा जों ओंखाम गोरलै होननानै बुङो बे ओंखाम गोरलैयाव नोंथांमोननिथिं माबायदि जेनेबा जानाय जायो जेनेबा बिनि फार आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा दे बिदिब्ला आंनो एसे सुंद'यै खोब
औ जागोन नोंथां दे अ ओंखाम गोरलै होनबाथ' जोंहा बुजिखायो जेनेबा माइरं गोरलैखौ ओंखाम संनाय ओ बेथ' बर'फोरनि बा गोबां ओ जेन'बा बर'फोरल' नङा बिदिनो ओ जाय जाय माबाफ्रा माइ गायो जेन'बा
बिसोरानो जेनेबा ओंखाम गोरलैखौ फालियो आरोखि औ औ ओंखाम गोरलै होनोब्ला जोङो
ओ जेनेबा जों माइखौथ' गायबाय माइखौ गायनानै जोंहा जेब्ला माइखौ मोनो हायो बिनि उनाव जेनेबा मारा सारा होबाय ओमफाय बेवहाय मा जायो जेनेबा बेवहाय मोनसे ओ नियमफोर बायदि फालिनाय दं आरो जेनेबा मानिनाय दङ
जे जिहेथु जोंहा ओ माइरंखौ ओ बिमा लोखि बा मोदायजों रुजुनाय जायो जेन'बा बेनो जोंनि गासिबो बेफोरबायदि रुजुनाय जायो औ बेवहाय मा जायो माने
जेब्ला माइखौ मोनो अब्ला गिबि बाख्रि दांनो थाखाय जेब्ला ओ माइखौथ' जोङो जानो थाखायल' ओ गायनाय जाया बा जोंहा माइखौ जोङो गोबां गायनानै बा फाननानै जोङो आग्लायनाय माइखौ फाननानै जोङो न'खरबो खुङो गोबां सुबुङानो थिग बेबायदिनो मा खालामनाय जायो जेन'बा ओ जोङो माइखौ भगबाननो बावजे बाजेना गारा जोङो बे माइखौ गुबुननो बिलाया बा जों माइखौ फाना बेनिखायनो मा खालामनाय जायो
थ'गथाय गासिबो गामिनि बोराय बुरै ओ जयै बै न'खराव ओंखाम गोरलै जानो थाङो ओ बेवहाय बै न'खरा माइरंखौ गिबियावनो औ आफा बाथौ आरो इसिंआव बा सहानि न'नि इसिं बाउगोन बाउऔ बोगोब मोदफोरनो बिनि उनाव मा खालामो बे माइरं गोरलैजोंनो जोङो अनला देयो आरो औ न'खरनि बिमाया अनलाखौ देगोन अनलाखौ देनानै बे अनलाखौ जोङो औ खालामनो जेनबा ना मोनबा ना होनानै बा दाउ हाथारोबा दाउ हाथारनानै बे हाथारनाय दाउ जोंनो जोंङो अनला खौ सङो आरो बेनिउनाव मोखासे बर'फोरनि‌ ओंखि् थागोन जेरै औ थागान्दा मोनोमोन गोदोहाय थाागान्दा जोंना गोरलै गोरलैजों बिदिनो सङो अमा बेदर दाउ बेदर गासिबो थाजोबो बेवहाय ओंखाम गोरलैयाव मोनसे एकदमबारे गाजा गोमजायै मोनसे फोरबोफोरबायायदि खुङोमोन आरो बेवहाय गथ' गथाय गासिबो गासिबो ओंखाम जानो ज' नेनानै थाफैयो ओमफ्राय बेनि उनाव मा खालामो जोङो बाख्रिनि माइखौ जोङो रांनि गोनांथि जायोब्ला जोङो फानो बा न' खाथियाव सोरबा मिलाव माइ हैनाय गैयाबा जोङो बेनिफ्राय सोलायनो हायो आरो बे ओंखाम गोरलैयाव ओरैबायदि दंबावो जेन'बा जाय न'खरा ओंखाम गोरलै फालियाखै बा माइरं गोदांखौ इसोरनो बाउगोराखै बै न'खरनि मानसिया बे माइरं गोरलैनि अन गुन्दैजों संनाय अनला ओंख्रि बे ओंख्रिखौ मोनजाया आरो जायनि थाखाय मा जायो माने आंहानो न'आव फुजा होआ इसोरनो बावगोराखै आं ओंखायनो आं माइरं गोरलैखौ मोनजाथ'वा बिदि फोथायनाय लायो आरो दासिमबो बियो सोलियो जों गामियाव बिदिनो सोलियो नों
औ औ मिथि मिथियो मिथिबाय सोरनि इसोरजों सोमोन्दो लाखिनानै बे माइरं गोरलैखौ ओंखाम गोरलै महर होनानै गामिनि गथ' गथाय
ब जोङो बे ओंखाम गोरैखौ फालियो आरो गथ' गथायखौबो जों इसोर सिबियो नालाय इसोरजों समान होननानै सानो नालाय बेबादिनो जोङो ओंखाम गोरलैखौ फालिनानै जोङो जोंनि न'नि मोननाय गोदान माइरंखौ जोङो बायह्रायाव बिलाइनो हायो जायनि गेजेरजों जोङो जोंनि न'खराव रां गैब्रबैयाव नांगौ जानाय माखासे मुवा बेसादफोरखौ जोङो आरजिनानै लानो हायो दा नोंथाङा एसे मोजाङैनो बुजिबाय दां नोंथां दाथ' नोंथाङा जेन'बा आं नुबोनाय ओंखाम गोरलै बेखौ मारै फालियो बेखौ नोंथाङा मिथिबाय थिग बेबायदिनो नोंसिनि गामियावबो नोंथांमोननियावबो बिदिनो जायो खोमा ना नोंथां दा नोंथाङा नुबोनाय बा नोंथांमोननि एरियायाव नोंथांमोननि जायगायाव बेफोरबायदि ओंखाम गोरलैखौ मा रोखोमै फालियो खुङो बेनि बागैनो नोंथाङा आंनो फोरमायदो एसे अननानै दे नोंथां
औ औ जागोन नोंथां जागोन औ औ नोंथाङा गिबियावनो बुंलांखाबाय मा होनो माइरं गोरलैखौ जों जानाय जायो मोनजेननाय गिबि मोनजेनन्नाय माइरं गोरलैखौ जों जानाय जायो औ थिग बेबायदिनो गामिजों गामि जेनेबा गामि लायै गामि बेलेग बेलेग जानाया जाया बेबायदिनो जों मोनसे नेमखौजोंनो फालिनाय जायो नोंथाङा जेबायदि बुंदों बेबायदिनो जों गामियावबो फालिनाय जायो मोनजेनय माइ औ जेनेबा जोङो ओंखाम गोरलै जानो थाखाय जोङो माइ मिलाव हैनाय बेनो माबायाथ' आदबाथ' जेनेबा जोङो बेखौ एसे जोङो इसोरनो बाउग्रोनाय जायो इसिङाव दोनग्रोनाय जायो आरो बेजों लोगोसे मा होनो बे माइरंखौनो अनला एबा मा होनदों औ औ नंगौ बै बे माइरंजोंनो जोङो अनला संनाय जायो। बे बेनि खेथ्रआव जाहैबाय जों आं बुंनो सानदों माने जों गामिनि बे बाय बाहागि एबाज बिदा फंबाय ओ सोरबा जाथि खुरमाखौ लेंहरनाय जायो आरो बेयाव जेङो ओरैन रेन गिबि मोनजेनन्नाय माइ ओंखाम गोरलै बेखौ जानो थाखाय ओ बियाव मा होनो जोङो ओंखाम गोरलै जानाय समाव जोङो मा खालामो अनला अनला ओंख्रिखौ जोङो माजों जायो अनलाजों दाउजों गिबि जायो आरोना। आरो बिजों ओंख्रिफोरा जाहैबाय जोङो ओंखाम गोरलैयाव इङो मा होनो हा सिङाव अलदर होननाय मोनसे बु माबा दंना आलु बायदि
औ औ औ नों
बेखौ मा होनो ओंखाम गोरलैयाव जायो आरोना बे बै समाव मा होनो बेनि बेदरखौबो मोननाय जायो जों बे अलदर होननाया माने जों हा सिङाव जावखुनांगौ आ रो ना मा होनो बियो आलु बायदिनो खिन्थु जानो गोथाव जायो आरोना एसे मिन ले ले हाजेनायाव जायो खिन्थु बिनि माबाया मा होनो साइसआ गिदिर गिदिर जायो आलु बायदि गोरलै गोरलै जाया बेयो बेयो गिदिर गिदिर जायो। खौ जोंनियाव थागान्दा होननानै बुङो नोंथां बिनि बिलाइआ मान लायोना नोंथां। होनो सोरबा अल'दरबो होनो बै मा होनो बेखौ मा होनो हा सिङाव जावफुनानै लाबोनानै एबा बियो मानलाग्रा बुस्थु आरो ना बेयाव मा होनो ना गोरलै गोरलैजों जे जानायखौ जों नुनो मोनो एबा मा होनो जाफायो आरोना बेजों अनला ओंख या एथ'ओंख्रि थाखाबाय जों
माइरं गोरलैजों संनाय बेजों बेजोंनो लोगोआव थाबाय मा होनो था गान्दाजों नाजों था गान्दाजों नाजों गोथाव जायो आरोना नोंथांमोननिथिंबोथ' जाखायो जानायाथ' औ
नाजों संबा गोथाव जायो आरो बिदिनो सें बोथोरनि ओंख्रि नालाय जोङो जेनेबा बान्दा कफिफोर आलुफोर मथरफोरखौ जोङो लाब्रा खालामबाय बैखौ जहल खालामबाय बेबायदिनो मा होनो गोथाव जायो आरोना ओ बांसिन मानसिफ्रानो बे अलदर खबो जाफानाय मानो अ मानि बैयो आं बुंनो नागिरनाया जाहैबाय थागान्दा बे थागान्दाखौ मानि जानायखौ बांसिन नुयो आरो ओंखाम गोरलैजों आरो। ओरै ओरैनोथ' माबायानो एखेयानो नोंथांमोननि गामिजोंबो जोंनिजोंबो बांद्राय आं माने जुदा जुदाखौ नुहरासै आरोना। औ औ नोंगो नोंथां नोंथां माने मुगाजों मानि गोदान मुगाजों सोंबो सोलायलांनो हमबाय आरो ना जि गोदोनि बायदि जेरै जोङो सोरनिबा न'खराव ओंखाम गोरलैबा जोङो ज' ज' थांनानै जाहैनाय एबा लेंहरनानै मा होनो आंनि
गामिनि मानसिखौ जाहोनाय बेफोरबायदिखौ जों नुनाया खम जालांबाय आरोना बिनि जाहोना बेनो जाहैबायदि मा होनो गावबा गाव खामानि एबा माखासे उम
मा होननो रोंगौ बेखौ जेनेबा सोरबा सुबिदा असुबिदानि थाया सोरबा सोलाबबाय सोरबा सोलाबाखै बेबायदिनि खारनाव सोलायलांदोंखौ आं एसे नुहरनो मोनदों आरो ना नोंथाङा बिनि सायाव मा बुंनो सानदों जेनेबा औ नोंथां गोदोनि दिनावथ' जेन'बा आ गथ' गथ'फ्रा गोबाङानो फैयोमोन ओमफ्राय मा खालामोमोन बिसोरो ओंखाम ओंख्रि मोनसान्दि बिसोरो गावसोरनि लोगो गोजा ज'नो थाखोमालायनाय गेलेयोमोन आरो बेवहाय माबायदि गेलेयोमोन होनबा बे समावथ' माइ मारा होनायनि जिगाब मोनो बेवहाय थाखोमालायनाय जेनेबा जिगाबाव सोरखौबा सोरखौबा फबनानै दोनलायगोन सोरबा सोरबा उसुंफ्राव थाखोमागोन बिदिनो थाखोमालायनानै गेले जायखौ जों एप्रिस ना माबा जोंनि गामियाव गेलेलायोमोन नाथाय दा मा नुनो मोन्दों बांसिन ओंखाम गोरलैया सानावसो जाबाय गोदोहायथ' मोनायावसो बानायोमोन दा जोंनिथिं बिदिनो बांसिन सानाव फालियो जाहाथे ओ गथ' गथ' गथ' गथायफ्राबो जेनेबा उन्दुनो ओंखारा बा मोनायाव उसुबिदा जाया थांलाय फैलाय बिदि साननानै दा जोंनियाव सानाव बानायो दा नोंथां मोननिायाव सानाव बानायगोन ना बानाया नोंथां ओरैथ' बानायनाया बानाय खायफा खायफा सानाव बानायो खायफा खायफा मोनायाव बानायो सानाव बानायनायानो मोजां मानो होनबा जोङो
सानाव बानायोबा जोङो माखासे उन्दैफ्रा एबा गामिनि मानसिफ्राबो जानानै थाब थांनो हायो गावबा गावनि खामानिखौ मावनो हायो मोनायाव खालामनाया जाहैबाय जोङो मोनायाव हर थौलाङोना माने सोरबा गोजाननिफ्राय फैनाय आरो ओंखाम गोरलै होनोबा जोङो जों जानानैल' थांनाय नङाना जोङो बेयाव माने माखासे रायलायगोन होनलायगोन गिदिरफ्रा जंखायलायगोन बेबायदिनो उन्दैफ्रा जिगाबाव गेलेलायगोन बेफोरबायदिनो माने जा होनाय जालाय मा होनो मोन ना
औ नोंथां औ दाथ' नोंथांजों बिदिनो ओ जोंनि बर'नि ओ गोदोनि आरो दानि बिनि ओंखाम गोरलैनि बागै रायज्लायनानै जेन'बा जों मिथिलायिफोरखौ बा सोलायलायनायफोरखौ रायजलायबाय दा आसा खालामो ओंखाम गोरलैया थालांबाय थागोन बिदिनो नाथाय बिदिनो समजों लोगोसे बिनि फालिनाय ओ बिनि संनाय खावनाय जानायफोर सोलायलाङोना आं बेखौ सानो आरो नोंथां
औ औ औ नंगौ नंगौ नंगौ बे बेथ' निसय थाखानांगोन जोङो गोदोनिफ्रायनो जोङो लाबोबाय थानाय बे मोनसे नेम बायदि जाहैबाय जोंनि थाखाय बेनिखायनो जोङो बेखौ लांफाबाय थानांगोन जेनेबा जों एसे एसे जाथिखौम लेंहराबो जों जों न'आवनो गावबागाव संनानै जानाय बे
औ नोंथां औ औ नोंथां औ